मा खालामदों नोङोथां?
दङ नोंथां ओरैनो। जिरायनानै, नोंथाङा मा खालामदों?
दङ ओरैनो जिरायनानै नोंथां।
नंगौ नामा?
नंगौ नोंथां। दे बिदिब्ला जोङो दावबायनायनि सोमोन्दै सावरायदिनि।
नंगौ नोंथां।
सुखि हाजो होननानै बुङोब्ला सुखि हाजोआव गोबां बायदिसिना रोखोमनि बिफां लाइफां, दाउसिन दाउला, जिब जुनार दङ आरो दैमा दैसा दङ जोङो बैफोरनिफ्राय बैयाव बेरायनो थांनानै जोङो गोबां गियान आर्जिनो हायो मानो होनोब्ला जोङो बेफोरनि जागानि थासारि फोरखौ जोङो मिन्थिनो हायो।
नंगौ नोंथां। जों सखि हाजोआव जोबोद समायना नायनो
नंगौ नोंथां।
जोङो मोन-मोननै दैमा बोहैनाय नुनो मोनो। लोगोसेनो बेवहाय गोबां गुबुन गुबुन रोखोमनि बिफां लाइफांफोर नुनो मोनो। आरो लोगोसेनो जिब जुनारबो नुनो मोनो।
नंगौ। जों बयबो सुबुङानो जों सुखि हाजोखौ नायनो थाङो।
नंगौ नोंथां। जोङो जानुवारि आरो डिसेम्बर दाननि जोबथा सानाव सुबुंफोरखौ गोबां सुखि सुखियाव दावबायनाय नुनो मोनो।
नंगौ नोंथां।
जोङो ओरैनो थानाय समाव जोङो दावबायहैनानै जोङो गुबुन गुबुन जायगायाव जोङो दावबायहैनानै जोङो बेफोर जायगानिफ्राय जोङो गोबां गियान आर्जिनो हायो। जेरै जों बेनि थासारिया माबायदि बे फोरखौ जों मिथिनो मोनो। जोङो गियान मोनो।
नोंगौ नोंथां। लोगोसेनो जोङो बेयावहाय गोबां रोखोमनि जिब जुनारजों आरो दाउसिन दाउलाफोरखौ नुनो मोनो। जाय जोंनि गोसो खौ मोजां सुदेम खालामो।
नंगौ नोंथां। जेरै दारागाव हाजो होननानै बुङोब्ला बेयावबो गोबां रोखोमनि दाउसिन दाउला दङ। स्राय स्राय बोहैनाय दैमा गोजौ गाहाय हाजोजों बेसेदि समायना दारागाव हाजोआबो।
नंगौ नोंथां। दारागाव हाजोआ जोंनिया भुटान सिमायावनो गोलैयो।
नंगौ नोंथां।
जे बेवहाय दिसेम्बर दाननि जोबथा दिनाव सुबुंफोरखौ
नंगौ नोंथां
बेरायनो थांनायखौ जोङो नुनो मोनो।
नंगौ। जोङो जों ओरैनो थानाय सम फोरखौ जोङो बेरायनानै जोङो
था ता समखौ जों बारहोहरनो हायो।
नंगौ नोंथां। बेवहाय गोबां सुबुङानो दुगैनोबो थांनायखौ जोङो नुनो मोनो।
थारैनो नोंथां।
दारागाव हाजोआ जोबोरैनो नायनो मोजां
नंगौ नोंथां।
जों बयबो सुबुङानो सेंग्रा सिख्लायानो जा बोराय बुरैयानो जा गथ' गथायानो जा जोङो डिसेम्बरनिफ्राय जानुवारिसिम जोङो सुकि दारागाव हाजोआव जोङो थांनाय जायो बेरायनो थाखाय।
नंगौ नोंथां बेखौ जोङो लाव लावखार जानायबो बुंनाय जायो।
नंगौ नोंथां।
बेवहाय गोबां मानसिफोरानो थांनानै दुगैहैयो। लोगोसे बेवहाय बायदिसिना जानाय मुवाफोरखौ लानानै ज ज जाहैयो। रंजा खुसि मोसा मोसाहैयो।
नंगौ गुबुन गुबुन जागानिफ्राय फैनानै सुकि दारागाव हाजोनि थासारिखौ नायनो फैयो।
नंगौ नोंथां बेवहाय जोङो जोबोद गोजान गोजान जागानिफ्राय बेरायफैनायखौ नुनो मोनो।
नंगौ नोंथां।
बेरायनाय दावबायनाय फैनायजों लोगोसे बे जायगानि ओनसोलखौ जोङो साबसिन हामसिन जानाय नुनो मोनो।
नंगौ नोंथां। जोङो बयबो लैहोर लैहोर दारागावनि हाजोआव जोङो बयबो दुगैनो थाङो जोङो बेरायनो थाङो।
नंगौ नोंथां। बेयो जोंनिया भुटान हाजोनि सिमायाव थानायखाय लोगोसे जोङो भुटान हाजो भुटान जागायावबो एसे बेरायनाय रखम जा। होयो।
नंगौ नोंथां।
बेबायदिनो जोङो दावबायनायजों लोगोसे जोङो गोबां गियानफोरखौ मोननो हायो।
नोंथाङा माबे माबे जायगायाव थांनानै नों नोंथाङा मा मा गियान आरजिना लानो हाखो नोंथाङा एसे फोरमायना हो।
नंगौ नोंथां। दारागाव आरो सुकिनि अनगायैबो सरलफारा ओ। सरलपारा ओ। पिकनिक जानाय। जायगायाव थांनानै जोबोद मोजां मोनदोंमोन। जाय जायगाया। बिफां लाइफां आरो दाउसिन दाउलाफोरजों साग्लोबनानै थानाय। बेवहाय थांबाथाय गुबुन गुबुन रोखोमनि।
नंगौ नोंथां।
लोगोसे जिब जुनारखौ नुनानै बेसोरनि मु मुंफोरखौ मोनथिनो मोनो। लोगोसे बेसोरनि राव आरो। मिउलुदु साउ ओ मिलौदो। गारांखौ खोनानो मोनो।
थारैनो।
सरलपारा हाजोआ क'क्राझार जिल्लायाव दङ।
नंगौ नोंथां।
नोंथाङानो नोंथाङा बहाबा फोर बेरायनानै माबाफोर गियान आरजिनो हादों नामा?
न हादों नोंथां जेरै शिलं होननाय जायगायाव आं बेरायहैनानै बेफोरनि थासारिफोरखौ मिथिनो मोनदों बिसोरो माबायदि थायो माबायदि जायो बेफोरखौ आङो मोनदों मिथिना मोनदों। आरो बिसोरनिफ्राय आं गोबां गियान आरजिना लानो हादों मानसिफोरजों रायज लायनाय बेफोरखौबो आङो सोलोंनो हादों। बेनि अनगा गोबां जायगायाव जेरै बुङोब्ला मानास हाग्रायावनो बेयाव जोबोर बायदिसिना रोखोमनि बिफां लाइफां दङ जिब जुनार दङ समायना रमायना दाउसिन दाउला दङ जोङो जेब्ला बै जायगायाव थाङो जोङो फैनोनो बालायो बेसेबा समायना रमायना। दाउसिन दाउला दङ। जोङो बेफोर दाउसिन दाउलाफोरखौनो जोङो नायनानै जों गोजोननाय लायो। आरो जों बैफोर जागानि थासारि गियानफोरखौ जोङो आरजिना लानो हायो।
नंगौ नोंथां। थारैनो बेफोर जागाया जोबोद समायना जों सुबुं माहा रिया बेफोर जावगायाव बेफोर जायगायाव दावबायहैनाया जोबोद गोनांथि। गावखौ लोगो से जागानि
नंगौ नोंथां।
जागानि मोजांनि थाखाय जोङो दावबायहैनाया जोबोद गोनांथि।
नंगौ नोंथां जोङो फ्रि थानायनाय समाव जोङो दावबायनानै गोबां गियान आरजिना लानो हायो।
नंगौ नोंथां जों गासैबो बेनिखायनो दावबायनायखौ बोसोराव खेबसे नङा खेबनै जों दावबायहैथारनांगौ।
नंगौ नोंथां बगामाथि होनाय हाजोआबो जोबोरैनो समायना, गोजौ गाहाय हाजो बायदिसिना रोखोमनि बिफां लाइफां दङ। जिब जुनार दङ, दाउसिन दाउलानि गाबनायजों बेसेदि समायना जायो बै बगामाथि हाजोआबो जों बेनिफ्राय गोबां गियानबो आर जिना लानो हायो आरो बेयाव गोबां सुबुंफोरखौनो जागाखौ नायनो थांनाय जायो।
नंगौ नोंथां थारैनो थारैनो बेफोर जागाया जोबोद
नंगौ नोंथां
गासैबो जोङो बेवहाय बेरायनांगौ आरो
नंगौ नोंथां
गोसोखौ गोलोर मोनोब्ला बेफोराव थांनानै गोसोखौ रेजें खालामहैनांगौ।
नंगौ। बेनि अनगाबो जोङो बेरायनानै जोङो गियानखौ आरजिना लानो हायो आरो गुबुन सुबुंफोरनोबो जोङो गियान होनो हायो। बे बैफोर जायगानि जों ओ थासारिफोरखौ फोरमायनानै जोङो सुबुंफोरनोबो जोङो मोजां गियान होनो हायो।
नोंगौ नोंथां बिदिनो जोङो बेफोर जायगायाव थांना फैनानै गावनि ओनसोलनि मान सुबुंफोरखौबो बेफोर जायगायाव थांनो थाखाय खावलायनो हायो। लोगोसे जों मोनबोनाय गियान फोरखौ बेसोरनो जोङो मोजाङै फोरमायनो हायो।
नंगौ नोंथां। दे बिदिब्लालाय नोंथां दिनै एसेयावनो फोजोबनोसै
नंगौ नोंथां गोजोनथों।